लांदां हेलौ औ औ खोनादों मा खालामदों नोङो?
नै आं ओरैनो दङ।
अ ओरैनो दङ बाना आंबो ओरैनो दङ। अब्ला जों गुबुन मोन से आयदाखौ सावरायनो लानोसै बे गुबुन औ गुबुन मोनसे आयदायानो जाबाय। दावबायनाय दा नोंथाङाथ मिथिखाद खागौ बायनाय होनोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगायाव नायगिदिंनाय नङा ओमब्ला दा नोंथाङा मा बायदि दि दावबायनाय बा दावबायनानै मोजां मोनो बा माबायदि नुथायखौ नुनानै गोजोननाय मोनो बेखौ इसे फोरमायनो हागोन ना?
औ बेबायदिनो दावबायनाय होनोब्लाथ आङो जेरैखि जाया दावबायनायखौनो मोजां मोनो दाब दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायग गायावहाय थांनानै बै जायगानि मिथिंगायारि आबहावानि सोमोन्दै आरो समाजारि आबहावानि सोमोन दैै बेफोरखौहाय मिथिनो हायो ओ बेफोरखौहाय मि थिनानै गोजोननाय मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय थांनानै गोजोननाय मोनो आरो मिथिंगानि नुथाय आरो मानसिफोरनि बिसोरनि जाय गायाव थानाय जानाय माबायदि आसार खान्थि सोलिदों बा सोलियो बेफोरखौ मिथिनो मोनो नालाय मोजां मोनो आरो औ ओ नोंलाय मोजां मोनो ना दावबायनानै
औ आंबो मोजां मोनो आं दावबायनाय होनोब्ला ओरैबायदि जायगाखौ मोजां मोनो जेराव सिरि निजोम दाउसिन-दाउलानि गाबनाय देंखो खोनानाय थामिन बा हाजोआरि ओनसो सोलाव आं बांसिन दावबायनो मोजां मोजां मोनो आरो हाजोआरि ओनसोलनि औ मिथिंगायारि नुथाय खौ नायनो बिराद मोजां मोनो आरो आं
औ औ बिफां लाइफांजों
बिफां-लाइफां दाउसिन-दाउला दैमा-दैसा आ नुनो मोनोना बेफोरखौ नायनानै बांसिन बांसिन गोजोननाय मोनो आरो आं
ओं
औ बेनि अनगायैबो जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव थांना गुबुन गुबुन गामि जायगाफोराव बेरायहैब्ला जोङो जेरै गुबुन गुबुन गामिनि सुबुंफोरनि जानाय लों नाय बा बेसि सोरनि आसार खान्थि बे फोरनि सोमोन्दै जोङो नुहैयो आरो नुनानै जोङो जोंनि जाय जागायाव जाफेरि जाथायफोरखौ नुयो बा हाबा हमना ला हाबा हुखाया बिसोरनिया गुबुन आलादा बा जोंनिया गुबुन आलादा बेफोरनि फारागखौ जों मिथिनो मोनो आरो रायज्लायनायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो बेखौबो माने मोजां मोनोआरो थामिनबा गुब गुबुन जायगानि सोमोन्दै मिथिनाय दावबायनायखौबो मोजां मोनो आङो
बेबायदिनो गोबां रावसा फोर थायो नालाय बर' राव हिसाबैबाबो बर' हारि दैै हिसाबैबाबो गुबुन गुबुन जायगायावहाय बर'फ्रानो गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा सानजारि, गालपारिया बोरदोन आरो बे नो गोबां दङ बेबायायदियावहाय आरो जायगा लानायनि जाय गा राय्लायनाया एसेबाबो आलादा आलादा जायोना
औ बहाबा बहाबाना मिनिथावबो जायो औ
दा बेफोरबायदि मिथिनो मोनोब्ला गोदान माबा मोनसे सोदोब सोलोंनो मोनोबा
औ औ नंगौ थारैनो गोजोननाय मोनो
औ दासिम नोङो बबे बबे जायगायावहाय बेरायखांखो
आंथ ओरैनो दासिम एसेबांबो गोजान जायगायावहाय बेरायफेराखै आरो
औ
थामिनबा खाथि खाला ओनसोलफोरावनो दावबायदों जेरै अरुनााचल बा। अरुणाचलावनो बांसिन बेरायनाय जादों आरो बेनि अनगायैथ गुबुन औ अरुणाचल खाथि बेखायनो बेयावनो बांसिन बेरायनाय जायो। गुबुन रायजोफोरावथ एसेबां बेरायहैयाखै दा नों थाङालाय बबे बबेयाव? बेरायहैखो?
आंथ अरुणाचलावबो थांखांबाय। बेनिफ्राय ओरैजायबो भुटानाव थांबाय आङो। बेनिफ्राय नेपालाव थांबाय मेघालयआव थांबाय। शिलंआव बेबायदिनो आसामावबो अबेबा अबेबा जायगायावहाय थांबाय आरो।
अब्ला गोबां जायगा दावबायबाय दा बे बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगा दावबायनानै मा मा नुथाय नुबोखो बा बा मा मा मिथिनो मोनबोखो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायदो दे।
औ जेनेबा आङो अरुणाचलाव ओरैनो बेरायनो थांदों। बेवहाय बिसिनि मानसिफोरखौहाय बांद्राय माने लोगो मोननाय जायाखैे ओ डाइरेक्ट पार्कआव थांदों जोङो फैदों बेबायदिल आरो। खिनथु अरुणाचलनि बेखौथ बुंनोनो नांखाया। माने मोजांखा भुटानफोरनिफ्रायबो अरुणाचला नुथायखौहाय बांसिन साबसिन मोनो आरो। आरो गुवाहाटियावबो हाजो दंबाबो गुवाहटिनि हाजोफोरनिफ्रायबो अरुणाचल हाजोआ समायनासिन आरो। नुथायाइफोरा बेबायदिनो भुटानावहायबो आं नामलांसिम थांनाय जादोंमोन। बेवहाय इसिनि एसे एनै मानसिफोरखौ एसे एनै लोगो मोनदों बिसिनि रायलायनाय आलासि बिनाय बियो माने बोर बाख्नायथाव आरो मोजां औ
नंगौ थारैनो औ
आरो बिदिनो नेपालावबो ओ बर गामियावसो थांनाय जादोंमोन नालाय आङो
औ औ
बेवहायबो बिसिनि रायलायनायफोरनि सोमोन्दै एसे एनै मिथिनो हादों। बिसनि जा धोरोमारि थासारि आरो बिसिनि थांना थानायनि जा थासारि बेफोरखौहाय नुनो मोनबोदों आरो औ फरायसा बर फरायसालि गैयैनि जाहोनावहाय बिसोरो ओ बर खौनो माने रायलायनो रोङै जालां बाय आरो एसे बांसिन सोदोबफोरखौनो ओ नेपालिनि रायलायनाय नुनो मोनो हिन्दीनि राव रायलायनाय मोनो आरो इसे खौहाय बरखौहाय मानसिफ्रा बर टाइटेलानो गोजा
औ
उम
अब्लाबो बिसिनि रायलायनायफोरा औ
बांसिन नेपाल लिनि बांसिन सोदेरनाय नुनो मोनो आ औ
अब्ला नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिबोबाय आरोना
औ औ
दा नोंथाङा इयुनाव माबायदि जायगायाव दावबायनो होननानै सानबावदों?
आंथ बेबायदिनो हादर गेजेरारि दावबायनायखौ लुबैयो।
औ
ओ रांखान्थि बिथिङावहाय थोजासे नङा नालाय।
औ औ औ नंगौ दा नोंथाङा दावबायनो दावबायनायाथ नों गो बां गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायखांबाय दा नोंथाङा बेबायदि गोजान गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखाय रांखान्थिनि बेलायाव मा बुंनो सानो बा खम खम रां बेसेननि गेजेरावनो जोङो गोजान गोजान दाय जायगायाव दावबायनो हायो ना हाया बेखौ एसे फोरमायलांदो।
ओ आ दाबायनोथ गोबां रांनि गोनांथि जाखायो ओ एसे एनैल रांजोंहाय माने दावबायनो हायाखौनो होननानै बुंजाखायो। बेबायदियाव गोबां जेंना जायो आरो। नों नोंलाय दायो अबाव अबाव बेरायनो सानो?
आंथ आंबो बेबायदिनो जानानै दङ रां खान रांखान्थिनि जेंनानि थाखायनो थामहिनबा गोबां गुबुन गुबुन हादर गेजेरारि जायगाफोराव दाव बायनो लुबैयो आरो। नाथाय रांखान्थिनि बेलायाव एसे उसुबिदा जानायखाय बेरायहैनो हायाखै आरो बेराय नोथ सानो अब्लाबो बे रांखान्थियानो हम थानानै लाखियो आरो। मानो होनोब्ला जोङो गोजान औ नों गौ गोजान जायगायाव थाङोब्ला जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बा गारि म थर गाखोनायनिफ्राय ला नानै बा जोंनि देहाफोरा माब्लाबा समाव हरखाबै लोमजाबायोब्ला जोङो मुलिफोर जानो था खाय जोंनो थाखा फैसानि गोनांथि जायो नङा होमबा? दा बेनि थाखाय औ रांनि गोनांथि होननानै सानो आरो दा बेनि थाखाय खायनो उन जानानै थाबाय आरो दावबायनायाव।
औ जेसेनो गोजान जायो एसेनो बांसिन रां नांगौ जायो जोंनो दावबायनो थाखायनो।
औ नंगौ थारैनो।
बेनिखायनो माने माखासे समाव सौहाजोबा जायो आरो।
औ नंगौ सौहाजोबा जायो दा खाथि खालायाव बेरायनोबा थ एसेल रांनि रांनि गेजेरजोंनो जोङो बेरायहैनो हायो। दा गोजानाव दाव दावबायनो होनोब्ला जों रांखौनो गिबियाव सानग्रोनांगौ जायो आरो।
औ
औ नंगौ थारैनो औ नंगौ।
दायो जेरावबो थांथाराखै नामा बेरायनो?
दायो जेरावबो थांथाराखै थांनोसो सानदोंमोन समाबो गोरोबलायाखै।
अरुनाचलफ्रावलाय थांथाराखै?
अरुणचलावथ दाख्लैबावैसो थांनानै फैखांबाय
अ
नोंलाय नोंलाय जेराव बेरायथाराखै?
आङो दायो जेरावबो थांथनाय जायाखै। बांद्राय समबो मोनो ना थोला नालाय
औ औ।
फारसेथिं थाखा फैसानिबो खोथा थाहैबाय
औ नंगौ।
बेबायदियाव हाय बेरायनो हाया जानानै दं आरो बेरायनोथ गोबां लुबैयो। गोबां जायगा दावबायनो लुबैयो दावबायनानै बै जायगानि माखासे माखासे थासारि हाल साल बेफोरखौ मिथिनो लुबैयो गोदान गोदान माने ओ गियान फोर बुथुमनो लुगैयो बाथ सौहाजोबा आरो
औ मानो होनोब्ला जोङो जेसेबां दावबायो एसेबांनो गियाना जोंनियाव बांसिन जायो ना
औ औ
औ। बेनि थाखाय दावबायनोबो लुबैयो आरो।
औ दा हाजोबाबो जाहैबाय आरो
औ हाजोबाबाबो हाजोबाबो जाहैबाय जेनेबा हमथाना लाखियो मोनसे बिथिङाव जोंखौ।
औ लाखियो बेनो ना होमबालाय औ दे।